हेलौ औ नोंथाङा आंनि माथोखौ खोनायदों ना?
औ औ नोंथां खोना फैदों औ।
आदसा नोंथाङा दायो मा खालामदों?
आं जास्ट माने ओरैनो दसे सम लामाख ओंखारहरदों आर ना ओरैनो गरम ओंखाय माने ओरैनो मा दसे सम ओरैनो जिरायफैदों माने बार बार लानायाय
अ आदसा आदसा आदसा आंबो नोंथां ओरैनो गरमानो बांद्रायथार नालाय आंनाबो जोंनिजोंबो बेखायनो आंबो लामा एबा बिदिनो गुसु जायगायाव फैनानै दसे थाफैदों दै मानोना जों न' सिंनि बारजोंबो बांद्राय थाजाया बिथाङा ओंखाम जानाया जाबायमोन।
थगैनो न'आव संसो दंसो दसे बिदिनो मोनैखाय माने दसे सम बार बारनायखाय माने ओरैनो लामाखनो दसे सम माने बेरायफैनाय जादों आरो दानो खोथाबा आंजों मा खोथाबा मा टपिक लानानै फैदों ओ रायलायनो होननानै दा नोंथाङाबा
आदसा आदसा नोंथां आङो एसे सुंद' टपिकसो मोनसे लाना फैदों जे जों गाव गाव सावरायनानै मोनथिलायनाय बायदि जानो हागौ बिथाङाबो गोबां बा बाथ्रा रोङो बेनि बारै ओमफफ्राय जे बिथां रोङिखौ आं असे फोरमायहरगोन बिजोंनो जों गावजों गाव सावरायलायबासो मोनथिलायखागोन नालाय जोंनि बेफोरनि बारै बेओंखायनो आङो आंना टपिकनि मुङानो जाहैबाय जे मैखुन जों मैखुनखौ बोरै गायो एबा बेनिफ्राय जों मा मोननो हायो एबा जोंनो मा मडद होयो एबा जोंनो बे मै खुना माब माब्रै मानि थाखाय जाजाया। बेफोरनि माने एसे सुंद'यै सावरायनो होननानै फैदों आं बिथां
औ औ हागोन हागोन नोंथाङा दे मा जेनेबा मैखुननि बिसय बा मैखुननि थाना आंनो माने फोरमायनोबा एसे मिथिहोनो लुबैदों जेनेबा नोंथाङा जे हायो आंनो फोरमायना होबानो जाबाय जेसेबां हायो आंबो जे मिथिगोन नोंनि खोथानिफ्राय माने बुंनाय राव बा बुंनायखौ आंबो जेसेबां हायो आंबो बेसांनो माने नोंथांनो फोरमायनो नाजागोन आरोना। दा नोंथाङा एसे फोरमायहोग्रोबा मोजां जागोन।
अ आतसा बिथां मानोना जों मैखुनखौ मानो थाखाय गायो होनबा जों जानो। एबा फाननो एबा जोंनि बिजनेस नि थाखाय आरो जों मैखुनखौ मा मा बोरै गायो होनबा जोंङो जे जों माइ हाखांनानै जे जोंनाव माइ माबा थायो जिगाब थायो बे जिगाबखौ जोंङो बिदिनो अर गुदुं खामनानै बिदिनो माबा दै गुदुंआवहाय जे जों संख्रि बुरजा होनानै बे जिगाबखौ रुयो। बे जिगाबखौ रुनानै जोंङो दान फ्लेनानै दानफ्लेनानै जिगाबखौ रुनानै जोंङो बेखौ मोनसे प्लास्टिक एबा पलिथिन जे माबा मैखुन गायग्रा प्लास्टिक थाखायो। बेयावहाय जोंङो सोनांगौ आरो सोनायजों लोगोसे जोंनो बै मैखुन बेगरखौ नांगौ जायो बे मैखुन बेगरखौ खौ लानानै जोंङोहाय बे जिगाबावनो एबा बिदिनो मोनथाम मोनब्रैसो एबा इदिनो बुरजा होनो हायो एसे होनो हायो जों बेखौ प्लास्टिकनि गेजेरजों जों हमदांनो हानानै सोनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जों बेखौहाय बिदिनो मोनसे खालि रुमाव दोननांगौ जे जोंना अखा नाङै बायदि एबा इदिनो बार फैनायाव बिरै बायदि इदिनो गोबां जोंनो मोजां जायगायाव नांगौ जायो एबा जोंनो गावनि न' सिंनि जे मोनसे रुम खालि थाबा जोंनो बे रुमा साबसिन जोंनो बे रुमा साबसिन आरो हामसिन जायो। बेयावहाय जोंङो बेखौहाय खागदावनानै मोनसे लाइन लाइन लाइनै इदिनो थकासे थखानै थखाथाम जेेरै बिल्डिंआव न' थखा थायो इदिनो जों दोननांगौ। आरो बेजों लोगोसे जों बेखौ आपडाल लाबाय थानांगौ आपडाल लानायानो जोंना जाहैबाय जे जोंनाव दै थायो बे दैखौ जों होबा थानांगौ स्प्रे मोनसे बायनानै स्प्रे सारोना जों बथल मोनसे स्प्रे थायो बेजों जों सारै सारै बेखौ आपडाल लाबा थानांगौ माने बेजों आपडाल लानाय जों गेजेरजों जोङो नायफ्राम नायफ्राम नायबाय थानांगौ जे जोंना जिगाबा जिगाबनि संखियाया खम जादों एबा बिदिनो जोंना दै दैयाव जोंना जिगाबफोर रुनाया जादोंना जायाखै एबा जोंना बेगरा मोजांनाा गाज्रिमोन बेफोरखौ जों गेजेर समयै समयै जों आपडाल लाबाय थानांगौ नाथाय जोङो सानफ्रामबो फुं बेलासि सानजोंहाय एसे एसे जोंनि बे स्प्रे बथलजों जों एसे एसे जोंहाय बेयावहाय दै सारबा थानांगौ आरो बेजों लोगो बिदिनो जेब्ला बे जोंहाय मैखुनखौ खानो मोनगोन। बे खानाय समावहाय जोंङो हाय गोबां गोजोननाय मोनगोन मानोना जोंहाय बेखौ आपडाल लाबबाय जोंनि
औ
खस्थ'नि फिथाइखौ मोनबाय बेखायनो जों गोबां गोजोननाय मोनगोन आरो बेजों लोगोसे जों बिखौ न'आव जानो हागोन आरो बेजों लोगोसे जों बेखौ फाननो हागोन बेजों लोगोसे जोङो बिजनेसनि थाखाय खामानि मावनो हागोन। ओमफ्राय बिदिनो गोबां गोबां इन्डास्ट्रिस बेे जेरै जोंना मैखुननि बे जोंना गोबां गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिस थायो बे इन्डास्ट्रियाव जोंना गोबां मानसिफोरा साख्रि मावनो हायो एबा जोङो बे मैखुननिखौ आपडेट लानो थाखाय जोंनो गोबां मानसि नांगौ जायो बेफोरावनो जों खामानि माव मावनानै जेनेबा जों गोबां रां खामायनो हायो आरो बे जों ओ मैखुननिफ्राय जोङो जे मानसिफोरा फ्रे बिदि लााइटफोर होननायाव थायो बेयावहाय बिसोरो गोबां बे बुस्थुखौ जायो। मानोना बे मोनसे दाइटनि थाखाय मुलि जे जोङो गावनि मोदोमखौ जखानि दोननो हायो जे जोङो बांद्राय गेन्द्राबो नङा बांद्राय हां ख्रेबबो नङा जों बेखौहाय दाइर' दोननो हायो जों बेखौ गोबां बुस्थु जों जाजायो जेरै जोंना आलु बिदिनो बान्दा कफि ओ पियास बिदिनो गाजर एबा सबायबिमा बिदिनो बिन्सफोरजों गोबां बस्थुजों जोङो बे मैखुनखौ जानो हायो। आरो बेजों लोगोसे जोंना मैखुना गोबां गोथाव बस्थु आरो जों मैखुनखौ हायबा बेसेबां हायो बिसिनो जानांगौ आरो बेजों लोगोसे जोंना जे मैखुना जोंना सेवनानै जेनेबा गोग्लैसोना थायो बे सेवनाय गोग्लैयाबो जोंनि थाखाय बिराद मोजां! मानोना जोंनि थाखाय बे हायाव ह सार बनायो आरो बेजों लोगोसे जे मैखुनखौ जोङो हाग्रा फोराव हाग्रा बग्राफोराव जों इन्जुर खना खना इन्जुर लांगोना लांगोना बिदि' मोनो। बेखौबो जों माखासे मैखुनखौ जाजायो जे बे मैखुना नाथाय फिसा जायो नाथाय जोंना गायनाय मैखुना एसे गिदिर जायो आरो जों बे मैखुनखौ जोङो बे मैखुन फिसाखौबो जों फाननो हायो मानोना जों गोबांखौनो मोननो हायो आरो जोंनि बे मोसौ जानो दोननाय जिगाब बेयावबो जोंना गोबां मैखोम सखुना बारखोमानानै थायो जों नायस' हाया आरो बेजों लोगोसे जोङो माखासे मैखुनखौ जे जों जाजाया। एबा जोंनि थाखाय गाज्रि एबा जोंनि बिदिनो दिमाग उदै बिदिनो गोबां सानाय सुनाय बेमारखौ जोंना बे मैखुुना बनायो ओंखायनो जों माखासे मैखुनखौ नायना जानांगौ खि जों अबे मैखुना जासावथाव बे मैखुनखौसो जानांगौ मानोना जों दानि समाव बेराद साब'धान थानांगौ बेजों लोगोसे जोंना जानो हागौ गोबां सानाय सु सुनाय एबा बेमार आजारफोर जानो हागौ आरो जोंना इदिनो गोबां जोंना मैखुनजोंबो मुलि बनायनाय जायो जे जोंनि थाखाय अबेबा केन्सारनि थाखाय मोजां एबा इदिनो गोबां इदिनो रोखोम-रोखोमनि बेमारनि जे जोंना मुलि बनाय जे जों बां मुलि बनाय जोंबो जेजों सानख'नो हाया आरो बेजों लोगोसे जोंना मैखुन बेगराबो गोबां दामानो लायो जे जों आरो जे जोंनि मैखुननि केजि बेबो गो गोगोम दामानो। बेजों जोङो फाननानैहाय जोङो गोबां रां थाखा खामायनो हायो जानो हागौ बिथाङा
औ।
आरो रोंबा आं एसे गोजोननाय थागौमोन मानोना जों गावजों गाव मोनथिलायलायबासो खोन्थालायबासो जों बुजिलायखागोन। ओंखायनो अननाया अननानै बिथाङा आंनिसिम फंनैसो राव बुंहरगोन नामा?
अ ओहो हो नो दा गोबांनो माने मैखुनखौ बोरै बनायबा बोरै मोननो थाङोबा बोरै जों बनायनानै जायोना दा नोंथाङानो जे जेसेबां हायो नोंथाङानो बुजायबा आंखौ जेनेबा बुंहरबाय फारसेनिफायनो लानानै जेनेबा ओ फुलिनिफायनो लानानै बेगरनिफाय लानानै बोरैसिम ओंखारबोनानै जों फाननो हायो बा जानो हायो नोंथाङानो फोरमायजोबखाबाय होमबाबो आं जेसेबां आंबो हायो माने बिनि फंनैसोबा बाथ्रा बा बोरै ओ जायोबा बोरै जों खामनो हायो बेफोरखौ आंबो बुंनो सानदों नोंथांनिसिम जेनेबा जों नोंथां होननाय बायदिबा बेबो फरम'ला जों जेरै जेनेबा ना जोङो जेनेबा माइ हानानै जेनेबा माइ गायनानै बिनि माबाख खौ हानानै जेनेबा ना जों मारा होनानै जिगाब ओंखारो ना जिगाबखौ जों दोनोबा मा जायो मोसौनोबो हायो जों जाहोनो आरो बुहुत हासारावनो मोजां बुस्थु बे ओ जिगाबा
उम
हासार जायोबा मैगंबो जायो गायनो हायोबा दा बे बुस्थुखौ जों दोनोबा जों मा ओहम पास मास सय मासनि उनाव जिगाबा सेवबो-सेवोबा ना होनायफ्रा जायाबा सेवोबा गरम जानानै मा ओंखारो मैखुन
औ
बेबो फरम'ला मोनसे दं जेनेबा नों जिगाबखौ जाबनानै फेसेवनो हायोबा मा मैखुन ओंखारो आरो जों ओ गरम ना ओ जेनेबा प्लास्टिकफोरजों जों फाननानै दोनोबा गरम जाबानो बुस थुआ मा ओंखारो गरमजों ओंखारो मैखुन
औ
बे बुस्थुआ मैखुना जाबाय गरम बुस्थुजोंसो ओंखारोना आरो जों बेसेबां नुदों जेनेबा ओ दंफांफोरजों हानानै दानफायनानै दोनोबा जेनेबा ओ अखा हानानै-हानानै मा जायो सेवोन दंफांफोराबो जेरै सेवो बेनिफाय मा ओंखारो मैखुन दा जों बेयाव मैखुनखौबो जों जानो हायो गोबां रोखोमनि मैखुन दं। आरो जों मैखुना मा जों ओ जेनेबा दंफां बा जों औवा औवा सिङाव नोंथाङा बा हाया गरम जाखाङोबा मा ओंखारो मैखुर ओंखारो। बेखौ मा होनो बे? मैखुनाबो गोबां रोखोमनि जेनेबा नाम दं बा मुं दं। जोआ बोजों बो बांद्राय मिथिलायलाङा मैखुननि जेनेबा नामफोरखौ। बे जेनेबा हा जेनेबा बारि ख'नाबा जेनेबा हानि गरमनिफ्राय ओंखारनाया मा जायो ओ बिजि मै खुन होननानै जों बर'नि बासायजों बो बिजि मैखुन होनना मिथियोना
औ-औ
फिसा-फिसानो जेनेबा जानोबो गोथाव बहुत गोथाव भिटामिन बुस्थ थु दं ओ बे ए भिटामिन दं जेनेबा मैखुनाव ए भिटामिन दं बेलेग-बेलेग मैखुनाव बि भिटामिन थाजोबा मैखुनाव ए भिटामिन दंसिन आरोना आरो जों जिगाबनि मैखुनखौ मा नो जों हारसानि बा जों बर'नि मा होनो? ओ आसान गोनां मैखुन होनो जों ओमफाय सानिबा रिं रिं मैखुन दा जों जों बर'नि जेनेबा आसान मैखुन गोबां रोखोमनि दं फाग्ला मै मैखुनबो दंबा जों गाज्रि मैखुनबो दं। माने जोंखौ नायनो नायनानै जों जानो रोङाबा मा जागोन मानसिया फाग्लाबा ओ खिनाय बेमार बा बुहुत बेमार गाज्रि जानो चान्स थायो आरोना मैखुनाबो गोबां रोखोमनि दा नोंथाङा बुंखाबाय जों मैखुनखौ बरायबावनोनायो। दा बिदिनो माने न'आव बानायनाय बा जोङो बायदिसिना बनायनानै जों फानोबा ना। जों जेनेबा बनना फानोबाबो जों जेनेबा बिनि जिगाबखौ जोङो ओ जों जेनेबा फेसेवनांगोन फेसेवबासो गरम खालामनो हानांगोन जों। आरो जों मिडिसिन सारनांगोन ना न'आव बानायनायथ' गोबांनो मिडसिन सारो। जों जेनेबा मेडिसिनबा जों बोरै जों गरम जाहोनानै जों मैखुनखौ बेरायनो हागोन बा जों फेदेरनो हागोन ना बिदिनो गोबां रोखोमनि दं जेनेबा जों बांसिन पियर पियर मारसिन होनबा जों जिगाबनि मोननो थाङोबा जों औवा सिंनि हा हानिफ्राय जों गरम जाखांनानै जेनेबा खुन ओंखारोबा जेनेबा जिगाब सेवनानै अखा नांनानै जोङो फेसेवनो हायो बा जेनेबा सेवनानै जों मैखुन मोनो बेखौ जानो हानांगौ जों गोबांनो बेदरफोरजों जानो हायोबा जों गोबां नों ओरैनो जाबो जों बिराद गोथाव मोनो। गोबांनो दाम दं आरो जों बेफोरखौ जों फाननो हायोबा जों लाबबो दं आजिखालि मैखुन लाम मोनोन लामो थाङाबा जों बेफोरखौ जों फाननायबा लाब दं दा जों रायज्लायबा गोबां बाथ्रा दं दा नोंथां बिसेबांनो एसे दोनथ'लायनाय जासिगोन बा एसे खामानि दं आरो।